हेल' नोंथां
हेलौ औ खोनादों नोंथां अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ दङ
औ होनोमबा दसे सम रायनो हागोन ना आंजों नोंथाङा
ओ-ओ हागोन दे
औ होमबा जेनेबा जोंनि दावबायनाय दावबायनायनि बेलायाव रायलायनोसै ना नोंथां दसे
औ -औ जायो दे नोंथां
औ दावबायनो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेनेबा औ दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा जों मा मा मोननो हायोबा मा गियान मोननो हायो जों बेखौ माने मिथिनो हायो थारैनो जेनेबा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा मा माखासे दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियान बा माखासे मिथिनो मोनै बा माखासे जोङो बुजिनो हाय बेफोरखौ जोङो थारैनो जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गियानफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां
औ-औ नंगौ
औ बेबादिनो जेनेबा बेबादिनो गोबां जों जेनेबा दावबायनो लुबैयो गोसोआव बेबादिनो जोंनि जेनेबा खाथि खाला जेनेबा बेबादिनो अरुणाचल खाथिफ्राव जोङो जेनेबा बेफोर गुसु जायगा अरुणाचलाव जोङो जेनेबा बेबादिनो जोंनि आसामावनो आसामनि खाथि जेनेबा अरुणाचल अरुणाचलाव माने जोबोद मोजां बेयाव जायगाया माने गुसु बेयाव मिथिंगाजों जेनेबा बिफां लाइफां गोबां जेनेबा बेबादिनो मोजां गुसु जायगा बेयाव थारैनो जों थांनानै जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो आरो बेबादिनो जेनेबा जोङो बेबादिनो आसामनि आसामाव थानाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि जों जायगाफोरखौ जोङो थारैनो जेनेबा मिथिनो मोनो जेरै जोंनि आसाम आसामावनो जेनेबा गुवाहाटि सिटि बे गुवाहाटि सिटियावहाय जानो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दं आरो जोङो थारैनो बुंनो थाङोबा जोङो जेनेबा गुवाहाटीयाव गुवाहाटी थांना नायोब्ला जों जेनेबा माखासे पार्कफोरखौबो जोङो मोननो हायो आरो नोंथां बेयाव माखासे पार्क फोरावबो जोङो हाबनानै बा जोङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो बेबादिनो जेनेबा मोजां मोजां पार्क दं आरो लोगोसे बेबादिनो जेनेबा मोनसे जायगा नेसनेल पार्क जोंनि जु होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव माखासे माखासे जिब जुनार फिसिनायखौ जोङो बेयाव मोननो थाङो आरो बेबादि ओरैनो जेनेबा माखासे बेयावहाय मिथिंगाजों बुंफबनाय जोबोद मोजां जेनेबा दाावमा दाउसा बा जेनेबा गोबां मि खथि मोनै एबा नुनो मोनै माखासे जिब जुनारफोरखौ बेयाव फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा जों गोदो गोदाय जों बुंनो थाङोब्ला जों माखासे जिब जुनारफोरखौ नुफेरै बेफोरखौ जोङो माखासे टिभिफोरावसो नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेयाव थांनानै नायोब्ला जोङो गोबां माने नुनो मोनै जोङो मोगथाङाव नुफेरै बेफोरखौ जोङो बेयाव थांनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो गान्दा गान्दा जोङो मोसा आरो बेबादिनो मुफुर आरो बेबायदिनो जोङो सिंह बेबादिनो जेनेबा मैफ्राबो गोबां रोखोमनि मैफ्रा बेयाव फिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माख माखासे जिबौफोरबो बा गोबां रोखोमनि दाउ मोजां मोजां जेनेबा नुफेरै दाउफोराबो जों बेयाव थांनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
आरो बेबादिनो गुवाहाटियावहाय जों नायोब्ला गोबां मोजां मोजां जोङो जायगाफोर थारैनो जों नुनो मोनो बेयाव जोबोद मोजां जायगा जायगा दङ आरो जोङो दा बेबादिनो जेनेबा शिलं शिलंआवबो जेनेबा जोबोद मोजां जायगा बेवहाय थाङोब्ला जोङो जोबोद मोजां माने ओ मिथिंगाया मिथिंगाजों बुंफबनाय बिफां लाइ- फां आरो जोबोद मोजां दैमा दैसा आरो बेबादिनो बेयाव थांनानै नायोब्ला जों जोबोद गुसु बेयाव माने थांनानै फैफिननो जों जोबोद बानाय मोनो आरो नोंथां थाङोब्ला औ आरो बेबादिनो जोङो आसामावनो गोबां रोखोमनि जोङो माखासे पिकनिक स्पटबो मोननो हायो बेबादिनो बेफोराव जोङो दावबायनानै दाथ' जों गोलोम बोथोर दाथ' माने बेयावहाय माने दैमा दैसाफ्राव दुगैनो जोबोद मोजां मोनो आरो
औ
औ बेबादिनो गोबां रोखोमनि पिकनिक स्पट दं जेरै क'क्राझारानो जा बेबादिनो क'क्राझाराव मा ओ जेनेबा पिकनिक दं जेनेबा मा ओ मोनसे पिकनिक नाम दं बेयाव एसे बावनाय मोनबाय आं नोंथाङा
ओं ओं
मा नाम होनो मोनबा सरलपारा ना मा
ओ ओ क'क्राझाराव सरलपाराबो दं
औ औ बेयो माने एयावहाय मानसिफ्रा बुहुद थाङो बेयावहाय माने गोबां जेनेबा गोजान गोजान जायगाफोरनि मानसिफ्राबो बेयाव फैयो आरो दुगैफैयो बेयाव माने मोजां जायगा आरो बेबादिनो जोंनि जेनेबा खाथियावनो अरुणाचल खाथियाव मोनसे जोंनि पिकनिक स्पट दं बेयाव माने सिजौसा होननाय नाम बेवहाय माने जोबोद मोजां बेयावबो जायगाफ्रा मा अरुणाचलनि खाथियाव नांजाबनाय बेयावबो थांनानै जोङो दुगैहैनाय आथि दाथ' गोलोम बोथोर बेयाव माने दुगैहैनो जोबोद मोजां मोनो गुसु दैयाव थानानै जोङो गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ आरो बेबादिनो जोबोद मोजां मोजां जायगा जोंनि दावबायनाय होननानै बुंङोब्ला जों मा खासे गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनानै माखासे मिथि मोनै बा माखासे जोङो ओ गोबां जेनेबा माखासे सोदोबफोर बा बुजिनो मोनै बेफोरखौ थांनानै जोङो माखासे सोलोंनानै गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंनानै माखासे गियानफोरखौ आरजिनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों आरो बेबादिनो जोङो जेनेबा माखासे ओ जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जेनेबा सोलोंथाइ लायाब्ला बेबादिनो जोङो जेबो सोदोबफोरखौ बुजिया ब्ला माने गोजान गोजान जायगा दावबायनो हाया आरो नोंथां
ओं ओं
औ थारैनो जों माखासे सोदोबफोरखौ बुजियाब्ला जोङो बेखौ फराय गोजानाव थांनांगौ जायोब्ला बेखौ जोङो सोदोब जेबो बुजियाब्ला जोङो माने थांनो हाया आरो। आरो बेबायदिनो जोङो जेनेबा आसामनि बाहेराव बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां मोजां जायगा दं बेबायदिनो जोङो चाइनायानो जा बेबादिनो डुबाइ बा गोबां मोजां मोजां दिल्ली मुम्बाइफ्राव थांनो माने माने बिसोरनि जायगाफ्राव थाङोब्ला माने एसे जेनेबा सिटि जायगा गोबां जेनेबा गारि मथर बेबादिनो जोङो बेयाव थांनानै माने बिसोरनि जायगाफ्राव थांनानै माने दाव ओ दावबायहैनो लुबैयो आरो जेनेबा औ ओ नोंथाङाबो जेनेबा नोंथांनि दावबायनायनि गेजेरजों आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो गोबाङैनो बुंलांखाबायानो- दा आं बिनि गेजेरावनो माने एसे बुंनो सानदों आरो ना ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' दा जोङो गियान आरजिनाय। खौनो होननानै बुंजायो मानो होननानै बुङोब्लाथ' जों दावबायोब्ला नोंथाङाबो बुंदों माने जोङो सोलोंनो हायो बा गियान आरजिनो हायो होननानै नोंथाङा बुंदों। बे थिगानो जेनेबा नंखागौ बियो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा। जोंनि जा जायगायाव दङ जों दा जेरैबायदि सोलिबाय थादों जोंनि जा सरासनस्रा लाइफ। खौ जों जेरैबायदि जेनेबा जिउखौ जों दैदेनगासिनो गोदो बै जायगायाव बेबायदि नङाबो जानो हानाय बैसोरनि सरासनस्रा जिउआबो। बेलेग जाहैनो हागौ मानो होननानै होनब्ला जायगा लायै जायगा थासारि लायै। थासारि आबहावाया जुदा जुदा जायो जायनि जाउनाव जों माने बै आबहावा हौवाजोंसो गोरोबनानै जों जिउखौ खुंनांगौ जायो बेनिखायनो जोंनि जायगायाव। जायगायाव जाबायदि सुबिदा एबा जाबायदि जोङो सोलिगासिनो दं। बेबायदि सुबिदा एबा सोलिनाया बै जायगायाव एसे आलादाबो जानो हागोन। आरो ना जायनि थाखाय जों मान जोंनि जाय जायगानिफ्राय जों बै जायगायाव थाङोब्ला बैसोरनि माखासे गियानखौबो जों आरजिनो हायो‌ बा जों माने मिथिनो मोनो आरोना दावबायनायनि गेजेरजों बेनिखायनो जोङो। दावबायनांगौ आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा दावबायोब्ला एसेबाबो जों गोसोखौ मोजां मोनो। दावबायनायाबो जोबोद गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिया न'आवनो बा जोंनि। गामि गामि ओनसोलाव थाबाय थायोब्ला। जों माखासे जेनेबा बाहेरा मुलुगनि जा गियान बेखौ जों मोननो नागिरा। जायनि जाहोनाव जों माने गुबुनजों थगाय थगायजानोबो माने गोरलै जायो आरोना आरो जों माने। जों बाहेरा मुलुगनि बाथ्राखौ मिथि मिथियाबा जों माने गावनो गाव माने गोदोसै थायो आरोना जौगाखांनो रोङा‌। बेनिखायनो जों दावबायनांगौ आरो दावबायोब्लासो जोङो माने बै मुलुगनि बा। बै बाहेरा मुलुगनि बाथ्राखौ मिथियोब्ला जोङो एसेबाबो गावनि जिउआवहाय माने। मा होनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायोबा बाहायनो हायो आरोना। बे ओ आरो बिनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरैहाय नोंथाङाबो बुंदों दावबायग्रा जायगाफोरनि सोमोन्दै नोंगौ माने। जेनेबा जोङो जों क'क्राझाराव थाङोब्ला नुनो मोनगोन बिदिनो जेनेबा। दिप्लाइ बिल होननाय मोनसे जायगा दङ। आरो बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङाबो बुंङो सरलपारा नोंगौ फै सरलपाराया थाङोब्लाबो जोङो माने ओ भुटान बर्डार हिसाबै जों भुटाननि माखासे मिथिंगायारि नुथाय बानि सिनारिफोरखौ जोङो माने खाथियावनो नुनो मोननाय बायदि जायो आरो जों ससे थांथारोब्लानो। जे जेनेबा भुटानाव हाबफैनो हायो भुटानाव बेरायनानै फैनो हायो दा आरो बेनि अनगायै आगायबो जेनबा भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय माखासे ओ दै दैनिफ्रायबो जों माने दैखौ जों गुसु मोनफैयो। माने बेबायदिनो जों माने ओ सरलपारायाव थाङोब्ला जों माखासे आरो जेनेबा सिखिना जाहार होननाय मोनसे
जाहारखौबो जों नुनो नागिरबनानै जों बेयाव जिब जुनार जेनेबा मोख्रा बायदि रोखोम रोखोमनि मोख्राफोर दङ मैदेरफोर दङ बेफोरखौबो जों खाय खायसे जायगायाव आरो जेनेबा ओ सिखिरिफोर दङ लामा थारैनो जों नुलाङो जों थाङोब्ला बेबायदिनो माने जोङो दावबायोब्ला माने गोबां माने सुबिदा मोनो आरोना जेनेबा जोङो जाय नु फेरैखौ नुयो आरोना आरो जेनेबा बिनि अनगायैबो जों मोन मोननो हाबावो जेरै आसामाव थानाय दावबायग्रा जायगाफोर हिसाबै जेरै काजिरङा माने हायुङारि हाग्रामा बेफोरखौ जों मोनो बे हाग्रामायावबो थाङोब्ला अब्ला जों नुनो मोनगोन जे दावबायहैयोब्ला माखासे जेनेबा ओ नु फेरि खोनाफेरि माखासे जिब जुनारफोरखौ नुगोन आरो जेनेबा बिफां लाइफां बिदिनो हाग्रा बंग्रा माने बायदि रोखोमनि माने जोङो जिब जुनारफोरखौ नुयो आरो बिनि अनगायैबो जों गुवाहाटियावनो थानाय जेरै दिपर बिल जायखौ जोङो मुं दांखा होननानैबो बुंजायो बेयावहाय माने ओ दावसि न दावउलाफोरा माने दावबायफैयो बा थाफैयो मानो होन जेरैहाय जों मोननो हायो जेनेबा बे दिपावहाय दिपर बिलावहाय जों मोननो हायो जेनेबा दाउमा दाउसाफोरा गोजां बोथोरनिया आलादा रोखोमनि दाउफोर फैयो आरो गो गोलोम बोथोर निया आलादा रोखोमनि दाउफोर फैयो दााबायदि गोलोम बोथोराव खायसे रोखोमनि दाउ फोराल फैयो नाथाय खायसे रोखोमनि दाउफोरा खालि गोजां बोथोरावल फैयो माने बे रोखोमनि बायदि बाय दि रोखोमनि माने दाउफोरखौ जोङो बे दिपरबिलाव मोननो हायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरैहाय मानास हायुङारि हाग्रा ग्रामा आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा जोङो आसामाथ जोंनि आसामा जेनेबा साहा बिलाइनि था खाय मुंदांखाखा बेनि माने बेयावनो जेनेबा खायसे खायसे सुबुंफोरा साहा बागानफोराव बेरायफैनाय बेयाव जेनेबा नायनो फैनाय बेफोरबायदिखौ जों माने मोननो हायो आरोना दा जों माने आसामनि बेरायग्रा जायगा होननानै बुङोब्ला जों गोबां मोननो हायो फिसा फिनला इदिनो बायदि रोखोमनि मोननो हायो आरोना आरो जेनेबा नोरै ओ आसामनि अनगायैबो जोङो जेनेबा ओ गुबुन हादरसायाव थाङोब्ला जेरैहाय इदिनो जेनेबा अरुणाचल प्रदेश इदिनो मे मेघालया इदिनो मनिपुर माने बेफोराव थाङोब्लाबो जों माने गोबां गोबां माने जायगाफोराव जों बेरायनो हायो आरो बेफोर जायगाफोरनि जों थासारिखौ माने मिथिनो बा माबोरै बिसोर बेफोर थासारियावहाय सोलियो बेखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना जों मोननो हायो जे जोंनि दा ओ आसामावहाय जेनेबा दैज्लां बोथोरावहाय कफि मोना नाथाय जोङो सिलंआव थांबा मोनगोनदि सिलंआव गुसु जायगा बेवहाय जों दासिमबो माने कफिखौ जों मोननो हायो मैगं थाइगंनि बेलायाव माने माने गोबां फारागथिखौ जों मोननो हायो बिसोरो लाइ आरिखौ दासिमबो माने मोनजायो नाथाय जोंनि बे आसामावहाय लाइ आरिखौ जों गोजां बोथोरावसो मोनजायो दा बेफोरबायदि माने फारागथिखौ जों मिथिनो मोनबोयो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बे जायगाफोराव मा मा बेरायग्रा जायगाफोर दं आरो बेफोर बेराय जायगाफोरा माने बेसे समायना आरो बेयाव थानाय सुबुंफोरा माबायदि रोखोमनि माने बेफोर गासिखौबो जों दावबायोब्ला माने मिथिनो मोनो आरोना नोंथां माने बेबायदिनो जोङो दावबायनांगौ दावबायनानै जेनेबा जोङो गियानबो लानांगौ गावनाव जा गैया बेखौ जोङो माने आबुं खालामबोनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों सोलोंनांगौबो बिसोरनिफ्राय जों माबोरै सोलोंनो हायो बेखौबो जों नायनांगौ आरो बेबायदिनो जेनेबा सोलोंथाइ बायदिनि सायावबो जोङो दावबायोब्ला मिथिनो मोनो माने बिसोर जायगानि माने सुबुंफोरा सोलोंथायाइयाव बेसे दावगानाय बा बेसे जेनेबा दावगायाखै बेफोरखौबो जों माने मिथिनो मोनो आरोना दा नोंथां होनबा जोंना समाबो जाबाय दोनथनोसै नामा नों
औ औ दे दे जागोन